दा नोंथाङा ओ बिदिब्ला नोंथाङा ओ बे समाव मा खालामगासिनो दङ
आं ओरैनो दंथ'यो
अ बिदि ओ बिदिब ब्ला ओ जोङो दसे सम ओम मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनाय लानो हागोन नामा नों
औ लाजायो
ब्ला जोङो ओ ओ ससियेल मेडिया समाजारि बिजों बिनि सायाव ओ सो सावरायलायनाय लादिनि नामा नोंथां
औ लाजायो
अ बिदिब्ला आङो दिनैनि बे सावरायलायनायनि ओ ओ आयदा बेखौ आङो जागायजेननोसै नामा नोंथां
उम जागाय जागोन
ओ जे स ससियेल मिडिया समाजारि बिजों ओ जोंहा समाजारि बिजों आरो ससियेल मिडिया होननानै बुङोब्लाथ' ओ माख खासे नेटवार्किंजों बानायजानाय मोनसे माखासे ओ जेरै ओ एपफोर ब्रा व्राजार बेफोरखौनो जोङो बुजियो आरो उम जेरै ओ माखासे ओ फेसबुक वाटसाप इन्सटाग्राम माखासे गुगोलफोर ओ बेफोर ओ ससियेल मिडिया ओ ओ बेफोरखौनो जोङो ससियेल मिडिया होननानै मिथियो आरो माख खासे दा आङो नोंथांनाव ओ सोंनो लुबैदों दि ओ जेनेबा ओ जोंनि आथिखालाव ओ ससियेल मिडियाखौ जों मा बायदियै बाहायो एबा माबायदियै बाहाय बा जोङो ओ मुलाम्फा मोननो हायो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ फोरमाय जागोन माने जोङो मोजांखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो ससियेल मिडियानिफ्राय गोबां जों नलेज लानो हा यो जों मिथियैखौ मिथिनो मोनो जोङो नांगौ जेसेबां गियान जों बेखौ बुथुमनानै लानो हायो आरो गुबुन गुबुन जायगाफोरानि जोङो नुथायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोङो मोजां मोजां निउस खोनानो मोनो बेबायदि आरोना इनिफ्राय गाव गावबो जोङो भिडिअफोर मोजां मोजां कन्टेन लाबोनानै जों जोङो ससियेल मिडियायाव हगारोबा जोङो सुबुंफोरखौ जों माबा मोनसे रोंगौथि जोङो फोरोंथाइ जों द अन्नानै होनो हायोब्ला जोङो जोङो इसे रांबो खामायनो हा हायो आरो ना मानसिफोरनि अनसायनाय मोनोब्ला जोंनि भिडिअफोरखौ नायोब्ला जोङो रांबो खामायो यो बेनिफाय आरो गाज्रि खौ बुंनो थाङोबा ससियेल मिडियानिफ्राय ओरैबायदि मानसिफोरा माने मोनसे गाज्रि बरनामबो जा जेनेब्ला जोङो माब्लाबा अबावबाफोर जों जोंनि न'खरफोरनि दावराव जि नांलाय खमलाय जों बेफोरखौबो खायसे मानसिफ्रा माने भिदिअयाव होनानै लायो बेफोरखौ नुयोब्ला माने मानसिफोरनि नोजोराव गाज्रि मोनसे ओं बेरखाङो आरोना जेनेब्ला ओरैबायदि जि बियो मोनसे आरो जोङो मोनसे जे नुनो मोन्दो माने दानि लाइमोनफोरा माने ओरै बायदि गाज्रि गाज्रि माने द्रेसफोर गाननानै मोस सानानै बा बेरायनानै बा गाज्रि गाज्रि राव होनानै बेफोरखौ माने गावखौनो दिन्थिनानै लायो बेयाव गावनि आखु खौनो बेसेबां गाज्रि बेखौ फोसावनानै लायो आरोना बेनिफ्राय जोङो माने बेफोरनिफ्राय जोङो गाज्रिबो गियानखौ जों मोननो हायो आरो ना जोङो जेनबा ओन्दै ओन्दैफोराबोथ' नायो आजिखालि सानफ्रामबो मबाइलफोरखौ समाय मोनो बा बिसोर फरानायजों लोगोसे मबाइलबो नायो बिनिफ्राय बिसोरनियावबो दिमाग औ मानि बैफोर गाज्रिफोरा बेरखांङो आरो ना ओ नोंथाङाबो एसे फोरमाय जागोन गाज्रिनि बागै
अ गाज्रि अ नोंथाङा ओ फोरमायनो थिननाय बायदि आङो ओ फोरमायनोसै बिदिब्ला गाज्रिखौ नोंगौ नोंथां ओ‌ ससियेल मेडियाया ओ माखासे जोंनि ओ लाइमोनफोरनि थाखाय ओ गाज्रि होननानै आं सानो आरो
ओम
गाबा गाज्रि होननानै आं सानो आरो आरो फरायसा समाव ससियेल मेडियाया गोबां गाज्रि गोहोम खोख्लैयो होननानै आं सानो आरो ओ जेरै' बो फरायसा समाव आङो दा दानि आथिखालाव नुनो मोनसैदि ओ माखासेस स्कुल फोराव थांनायफोराव ओ माखासे फरायसाफोरा ओरै बायदि बिमा बिफाखौ थगायनानै ओ मबाइलखौ लाङोदि बिसोरो जेनोबा ओ सारा माबा मोनसे प्रजेक्ट खालामनो ना गिरदों सारा माबा मोनसे खामानियाव बाहायनो नागिरदों जे मबाइलखौ स्कुलाव लां नांगौ होनानै बिमा बिफानिफ्राय आङो थगायनानै मबाइलखौ स्कुलाव लांनाय बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो बेनिफ्राय स्कुलाव लांनानै जे बिसोरो स्कुलाव ओरैबायदि बाहायहैयो दि मबाइलखौ ओ माबा मोनसे फट' खेबजानाय अबेबा बा ओ इन्सटाग्रामाव रिल्स बानायनाय गावजों गाव रिल्स बानायलायनाय बेफोरावसो ओ मबाइलखौ बाहायनाय आं बेखौ नुनो मोनदों आरो जुदि बिदि‌ ओ स्कुल हाबनाय उन्दै बैसोआवनो बेबायदि मबाइल बाहायबाय थायोब्ला जेनोबा जोंनि लाइमोनफोरा ओ फरायनाय बे फरायनायाव गोसो होनो हानाय नङा आरो बेफोरनि बिसोरनि दिमागावनि बैल' जाहांफैबाय थागोन बिसोरो जेरै' ज' ज' मबाइलाव फट' खेबजानाय रिल्स बानायनाय नाय एदावलायनाय बेफोराल' जाखांफैबाय थागोन आरो बिसिनाव ओ आमफाय बिसिनि दिमागाव ओ फरायनाय फरायनो गोसो जानाय बेफोरो फैनाय नङा आरो जेब्ला सासे लाइमोना जुदि बे बैसोआवनो जुदि फरायनो गोसो जाया ब्ला एबा फरायनायाव ओ गोसो होनो हायाब्ला ओ ससिल मिडिया जों मबाइलावल' गोजोमनानै नै थायोबा जेनेबा बिनि इयुनाव ओ जिउआव जेनेबा फैबाय थानाय इयुनाव ओ प्रब्लेम नुजागोन आरो जे बियो ओ माखासे थाखोनि उथ्रिसारनो गोनां ओ माखासे ओ फिथाइ बेफोरखौ खौ मोनफुंनाय नंआ आरो आरो ओ जिउआव थांनानै थानायाव बेहा ओ गोबां खहा जागोन होननानै आं सानो आरो आरो माखासे ओ जेनेबा आं दानि ओ माखासे जे ओ ससियेल मिडियानि बाहायनाय बेखौ आङो गोबां ओ जेनेबा गाज्रि गोहोम खोलै नाय बेखौ नुनो मोनदों नोंथांआ दि नोंथाआनो माखासे दहाय बुंलांदों नंगौ सैथो माखासे मानसिफोरा जेनेबा गावसोरनि न'खराव दावराव दावसि जानाय नांलायनाय बुलायनाय खमलायनाय बेफोरखौ बैफोरखौनो बिसोरो ओ जेन'बा ओ बिदि भिडिअ खालामनानै ओ‌‌ फेसबुक एबा माखासे ओ इउटुब बेफोराव हगारलाबायनानै लायो आरो जेनेबा बेफोरबायदि ओ न'खरावनो नांलायनाय खमलायनाय बुलायनाय बेफोरखौ हगारोब ब्ला ओ जेनेबा बैफोर माखासे नायगिरिफोरा जेनेबा नायनानै सोरबा उन्दैफोरा ओ बिदिनो न'खरावनो बिमा बिफाजोंनो नांलायलाबायनाय बेफोरखौनो हगारसै गावजों गाव बुलायलाबायनाय बेफोरखौनो हगारसै बैसोरो गथ' गथ'फ्राबो नायनानै बिदिनो न'खरावबो जेनेबा आं ओरै फेस ओ फेसबुकाव नायबा बिदि नुदों बिसोरबा बेफोरबायदि नांलायलाबायो माबा माबि बिलाबायो यो बुखाव बुसि खालामो आंनो ओ जेनेबा गारि नांगौ माबा नांगौ बेफोरबायदि भिडिअखौ खालामनानै हगारो आरो बेफोरबायदि नुयोब्ला बैफोर माखासेफोरा सोलोंगोन जेन'बा गाज्रिखौ गोहोम खोलैगोन होननानै आं सानो आरो‌ आरो आं नुनो मोनबावदों दि माखासे जेन'बा दानि आथिखालाव गोबां माखासे ओ उन्दै उन्दै गथ'फोरनि ओ बिमाफोरानो जेनेबा मबाइल बाहायनायखौ आं गोबां नुनो मोनदों आरो बिसोरो आब्रुथि गैयै बाहायनाय जेरै खामानि मावा दामानि मावा लामा लामा थाबायनानै रिल्स बानायनाय फट' खेबनाय आब्रुथि गैयै माखासे माखासे द्रेस गाननाय नोंथांआनो बुंलांखादों दहाय माखासे उन्दै उन्दैफोराबो बे बेफोरखौ आं नुनो मोनदों आरो बेफोरबायदि ओ मबाइलजों गोजोननानै थायोबा जेनेबा जोंहाथ' आथिखालाव ओ गोनोखो मुगा जोंना डिजिटेल इण्डिया जाबाय नैबे जे समजों खारफायाब्ला जेनेबा बेफोर नंबां जाबां भिडिअ खालामनाय ओ कनटेन्ट गैयालासेनो मोजां कन्टेट गैया लासिनो भिडिअ' बिदि खालामोब्ला बिदि खालामनाआव गोजोमनानै थायोब्ला ओ जोंना ओ थांनानै थानाय समजों खारफानायाव आङो गोहोम खोख्लैयो होननानै सानो आरो जे ससियेल मेडिया दा बेफोर ओ नंबां जाबां कनटेन्ट गैयैफोरखौ बाहायोब्ला गाज्रि होननानै आं सानो आरो आरो गाज्रि गोहोम खोख्लैयो होननानै ओ सानो आरो दा आङो नोंथांनाव मोनसे सों थि सोंनो लुबैदोंदि ओ ससियेल मेडियाया बे ससियेल मिडिआ ओ फरायसाफोरनि समाव जे गाज्रि गोहोम खोख्लैयो ना मोजां गोहोम गोहोम खोलैयो नोंथांआ नोंथांनि ओ साननाय बायदियै फोरमायनो हागोन नामा?
फरायसाफोरनि गेजेराव माने जोंथ' आगोलाव जोङो मबाइल गैयालासिनो जों फरायबोदों। माने आंनि नोजोराव बांद्राय बे मोजां जायाखै आरोना जेनेब्ला फरायसाफोरा ब्ला नोंगौ आजि खालि माने मबाइलयवबो गोबां गोबां माने ओ जेनेबा फोरोंगिरिफोरा अनलाइन क्लास खालामो आरोना किन्थु अनलाइन खिन्थु आङो इसेबां साबजानाय मोना बेयो माने मबाइलखौ नायबाय थायोब्लाबो जोंहा मेगननिबो माबा मेगनाबो जोंनिया नायबाय थानाय जायोना बेनिफ्राय मेगनावबो एसे गाज्रि गोहोम गोग्लैयो आरोना।
औ
बिनिफस्राय जोङो डाइरेक्ट जोङो मेनुयेलि फेस टु फेस बा स्कुलाव फरायना बा टिउसन लानाय
औ
बेफोरनिखाय आं बेफोरखौ साबसिन मोनो आरोना बेनिफ्राय आरो मबाइलखौ माने जोङो उन्दैफोरनि आखाइयाव होनाय लोगो लोगो उन्दैफ्रा माने फरायखांनायनि उनाव माने बिसोरो मबाइलखौ ओरैबायदि माने नायनो नागिरो माने आरो गासिबो माने थुनो रोंनाय जायो बेखौ थुयोब्ला मा मोनो मा मोना बिसोरखौ माने बिसोरो गासिबो मिथिजोबनाय जायो आरो ना बेनिफ्राय बिसोरो माने ओरैबायदि बायदिसिना माने भिडअ फोर‌ नायो बा उन्दैफ्राथ' सोलोंनायखौलथ' नागिरबाय थाया बिसोर माने कार्टुन नायो बा बायदिसिना नायो बेनिफ्राय आरो रावफोरबो सोलोंनो हायो आरो ना जोङो हिन्दी कार्टुन नायोब्ला इंराजि नायोब्ला जोङो रावखौबो सोलोंनो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
आरो स्मार्टबो जायो मबाइल जों थाबाय थायोब्ला खिन्थु मोजाङै मबाइलखौ माने बांद्राय बाहायबाय थायोब्ला फरायसाफोरा माने गाज्रि लामायावबो थांनो हायो। ना आंनि नोजोराव बेसिम
दा नोंथाङा बुंदों नोंगौ ओ जेनेबा माखासे बिथिंजों बाहायोब्ला जोंनि ससियेल मिडियाबो गोबां मोजां आरो जेरै दहय नोंथाङानो बुंलादोंदि जेरै ओ माखासे इउटुब फेसबुकफोराव मोजां मोजां कन्टेट लानानैनानै भिदिअ बानाय ब्ला एसे एनै रां मोनो नोंगौ बेयो सैथो जेरै जोंनो फेसबुकफोराव ओ जेनेबा मोजां मोजां कनटेन्ट लाबोनानै जेनेबा भिदिअ हगार नानै ओ‌मानसिफोरनि जेनेबा सुबुंफोरनि अनसायनाय मोनोब्ला ओ मोजाङै मोजां गावनि ओ जेनेबा ओ दाथ' फेसबुकाव पेज खुलिनो हायोना बेफोर पेजाव मोजाङै सोलिबा नोंगौ मो मोजाङै मोजां रांखावरि आरजिनानै जेनेबा जों फेसबुकनिफ्रायबो ओ सहाय मोननो हायो आरो ओ जेरै ओ दानि माखासे आं नुनो मोनदोंदि सोरबा सोरबा ससियेल मिडियाखौ गोबां मोजां रोखोमाव बाहायो जेरै नोंथाङानो बुंदों माखासे मिथियिखौ मिथिनो मोन निउस फोर मिथिनो मोनो जेरै नलेज मोनो जेरै राव भासाफोर सोलोंनो हायो नोंगौ नोंथां मोजाङै मबाइलखौ जेनेबा जोंनि ससियेल मिडिया बेखौ जों मोजाङै मोजां बबा गोबां जेनेबा जोंनि मुलाम्फा मोननो हायो आरो आरो जोंना माखासे दानि जुगाव जेरै मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोनानै मोजां मोजां भिडिअ बानायनानै जेनेबा सुबुंफोरजों अनसायनाय मोनो अनसायनाय मोनोब्ला सुबुंफोरनि अनसायनाय मोनोब्ला जोङो रांखावरि आरजिनानै जेन'बा ससियेल मिडियाखौनो थांनानै थानायनि एबा गाहाय राहा होननानै जोङो लानो हायो आरो जेरै आं गोबां गोबां इउटुबारफोरखौ नुनो मोनदोंदि जेरै बर'फोरनि गेजेरावबो आलफ्र्रेद बर' राजा खुंगुर गोबां गिदिर गिदिर इउटुबारफोरखौ आं नुनो मोनदों दि बिसोरबो मोज जां मोजां कन्टेन्ट लाबोनानै इउटुबनिफ्रायनो रांखावरि आरजिगासिनो दं आरो आरो बिसोरो इउटुबनि फैसाजोंनो थांनानै थानानै दंगासिनो होननानै आं एसे खोनानो मोनदों आरो दा जोङो मिदिया बे ससियेल मिडियाखौ जोङो मोजां आरो गाज्रि मोननैयावबो जोङो बाहायनो हायो आरो जेनेबा मोजां बाहायबा मोजां जाबाय गाज्रि बाहायोबा गाज्रि जेरै नोंथाङानो बुंलांदों बांद्राय बाहायोबा मेगननि जोंनि दे खहा बेफोर जायो नोंगौ बे सैथो बिदिब्ला नोंथां जो जोंहा बे दिनैनि ओ ससियेल मेडिया बेखौ लानानै सावरायनाय ओ बे सावरायनायखौ जों एसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा नों
औ औ।
ब्ला ओ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय ओ दसे सम होनानैब्लाबो जोंनि बे दिनैनि ससियेल मिडिया आयदाखौ लानानै सावरायनाय ओ बे सावरायनायखौ जाफुंसार होनायनि थाबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ गोजोन्थों।